दा
हेलौ नोंथां।
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोना खोनादों नोंथां।
औ नोंथां दे
ए नोंथालाय मा खालामदों दालाय
अह नोंथाङा आंथ' दा नै ओरैनोसो दं नोंथां।
ज बेलासिनि जाखांबाय नामा?
बेलासिनि जाखांबाय नोंथां औ।
मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरनो हागोन नामा?
अ नोंथां जोंहा खुमब्राजों हांसोसोमोन नोंथां
बाह
दिनै दिनै माइ हानायनि जांख्रानि जाबाय नोंथां खुमब्राजों हांसोखौनो
जांख्रायावलाय मानसिफ्रा खैजनसो दंमोन
अ नोंथां खोबसेनो गायजोबसै होननानै औ नोंथां खनसेनो गायजोबसै होननानै पसिस जनसो लादोंमोन।
होनबा माथो हाजिरायालाय बेसेबां होयो
हाजिराया
सासेयाव ब्रैजौ बा हायालाय खै-खै बिगामोन
हाया जोंना फनद्र' बिगा दं नोंथां बारा गैया फनद्र' बिगाल'
ए मोजाङानो
औ
आं नोंथाङा फ्रि दा
नोंथाङालाय मा खालामदों नों
आङो ए आङो माने आंबो बिदिनो ओरैनो जिरायनानै दं आरो खोनादों नोंथां
हेल' खोनादों ए जिरायनानै दंनो सान्दुं गोसाखाय
औ
दंफां सायायाव मोजांनो गुसु बारजादों
औ औ
आङो नोंथांनाव मोनसे थपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोमोन माने
अ सावरायजागोन नोंथां दे
बे आयदाया जाबाय जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
अ नोंथां हागोन दे जों बर' हारिनि दोरोङारि औ औ
फोरमायलाय नोंथाङा
बर' हारिनि दोरोङारि ओं ख्रिफोरा जाबाय नाव नारजि अमा नाफाम बाथोन
ओ
बेफोरबायदिनो जोंहा मैद्रु होनोब्ला ला मैद्रु लाफा-लाफा लाइ मैद्रु बेफोर बेसर मैद्रु बेफोर आरोना बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बिदिब्ला नोंथां आं अनला ओंख्रि संनायखौनो नोंथांनो फोरमायनोसै
औ फोनबायनो हागोन दे
ओंख्रियाबोथ' जोङा बर'नि दोरोङारि मोनसे ओंख्रि नालाय अनला ओंख्रि संनो थाखाय जों गिबियावनो माइरंखौ सुनानै लाग्रोनांगौ जायो दैयाव सुनानै लागोन ना बेखौ सर' होयो जोंहा दैया सर'खांगौ बा दिखियाव जोंहा सौवो सौनानै जोंहा मिहि मिहि गुन्दै खालामनानै बेखौ मोनसे आइजेंआव दोनथ'यो नोंथां
दोनथ'नानै जोंहा बेखौ गोदोनि समाव थ' जोंहा गेस गैयामोन नालाय नोंथां जोंहा बेखौ गोदोनि समाव अरदाबावनो सङोमोन अरदाबाव जोंहा साराय बेयाव बेखौ दै-दै होनानै दैखौ ग्लब-ग्लब गोहोसिगोन दै ग्लब-ग्लब गोदौब्ला जोंहा बे
औ
देनानै दोननाय बेखौ जोंहा होसिगोन होनानै जोंहा बेखौ बेखौ होखांनायनि उनाव जोंहा खारैखौबो होफासिगोन खारैखौ बोरै मोनो होनोब्ला नोंथां जोंहा खारैखौ गामियारि ओनसोलाव बा न' न'आवनो जोंहा थालिर आथियानि फस्लाखौ सावनानै जोंहा खारैखौ मोन लोगोसे थै जोंहा सबाय फोरखौ सावनानै जों खारै बानायो बे अनला ओंख्रियाव होनाय जायो नोंथां
जोंहा बिदिनो अनला ओंख्रिखौ सङो लोगोसे जोंहा अनला ओंख्रियाव बेदर होफानोब्ला दाउ बेदर हो फानोबा जोंहा बेखौ एक्सा सिगाङावनो थाव होनानै बा थाव होनानै सामब्राम होनानै बेखौ एवथ्र'नानै लाग्रोखानांगौ जायो मोजाङै एवथ्रमना लाग्रोनानै बेखौ अनला ओंख्रिया जेब्ला दिगो दुगुन अनला ओंख्रि अनलाखौ होखांगोन बा खारैखौ होखांगोन अब्ला बेखौ होनाय जायो नोंथां अब्लानो जोंहा अनला ओंख्रि बिदिनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ सङो आरोना नोंथां अनला ओंख्रिखौ जोंहा दाउजों सङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा जोबोद गोथाव मोनो नोंथा जोंहा अनला ओंख्रिखौ दाउ बेदरनि अनगायैबो मेवा औवा मेवाइ हौवा मेवाइ बासिखा बिबार मुदुमफुल बिबार बेफोरजों जायो नोंथां खोनानो मोन्दों गोदो आबै आ आबै आबौमोननि समाव जोंहा अनला ओंख्रि सङोब्ला न' खाथि खाथि खाथि रानलायनानै जानाय बा बिदा फंबाय रानलायनानै जानाय लायथ'लायनानै जानाय लायलायनानै जानाय बिदिखौ खोनायोमोन नोंथां
औ खोन
बिदिनो जोंहा आथिखालनि समावथ' अनला ओंख्रिखौ जोंहा गुवाहाटिफोर बायदि गेदेर गेदेर नोगोरफोराव बर'नि हटेलफोराव जोंहा मोनसे आइटेम ओंख्रि महरै होसै नोंथां फालांगि खालामसै फाननानै जोंहा बे बिदि फालांगि खालामनायाव जोंहा गुबुन हारिनि बा गुबुन जायगानि सुबुंफोरा फैनानै जाफैनानै बिदि बे अनला ओंख्रियादि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि गोथाव मोनसे ओंख्रि बर'नि ओंख्रि होननानै जोंहा गुबुन हारिनि बा गुबुन जायगानि सुबुंफ्राबो मोनथिनानै जोंनि अनला ओंख्रिया माने मुंदांखा जासै नोंथां बेयाव जोंहा बिबदिनो जोंहा अनला ओंख्रि नि सोमोन्दै बे बेफोरखौनो मिथियो लोगोसेयैनो जोंहा नारजि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जोंहा नारजिखौ फाथोनिफ्राय मोनो फाथोखौ जोंहा खानानै सानदुंआव फोरानो माखासे सान जेब्ला रानजासे फोराननानै बेखौ जोङो
औ
दोननाय जायो बस्थाफोराव खाथेनानै दोननाय जायो प्लास्टिकफोराव दोननाय जायो
औ
जेब्ला ओंख्रि संनो बेखौ जोङो प्लास्टिक बा बस्थानिफ्राय हाननानै
औ
सुनाय जायो सुनानै जोंहा बे बे दैखौ अरदाबाव दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होसिगोन बेखौ जोंहा होनाय जासिगोन दैजों रुनाय जायो। बे फाथोखौ जों रुनानै जों बेखौ गारसिगोन फार्स्ट दै रुनायखौ जोंहा दैखौ गारो अ अब्लासो जोंनि गोखाया खारगोन नालाय एसे खम जागोन बेफ्राय फ्राय बिनि उनाव जोंहा नैथि खेब रुसिगोन अ नैथि खेब दै होनानै रुबावसिगोन अब्ला बेखौ रुसिगोन रुनानै जोंहा बेयाव दैया ग्लब ग्लब गोदौब्ला जोंहा एसे थुला थुुलि खालामनानै गेब्लेहोयो नारजिखौ बिनि उनाव जोंहा खारै होयो हारिखौ दहाय बुंलांखानाय बायदिनो जोंहा थालिर पस्थानि खारै थायो सबायाइनि सावनाय खारै थायो बेफोर खारैखौ होयो जाह होनानै नारजिखौ नारजिया अब्लासो गेबेलेयो बेनि उनाव जोंहा अमा बेदरखौ अमा बेदरजों अमा बेदरजों बांसिन नारजिखौ सङो नालाय अमा बेदरखौ जोंहाय थाव पियास होनानै। सामब्राम होनानै जोंहा एवथ्रुमनानै लायो मोजाङै एवथ्रुमनानै लानानै जोंहा बेखौ जेब्ला
ग्लब ग्लब गोदौगोन नारजिया गेब्लेगोन अब्ला बेखौ जों बेदरखौ होसननाय जायो अब्ला होसननानै जोंहा संख्रि आरामनो दसे दोननानै बे दा जों बेखौ संख्रि फोर होनानै जोंहा आरामनो संख्रि नांबाथाय जोंहा खांनानै बेखौ जानाय जायो खोनानो मोन्दों गोदोनि समाव जोंहा नार्जिजों अमा मेजेम ओंख्रि होनब्लाथाय एखेबारे जोंहा गामिनि न' खाथिनि सुबुंफोरा लायथ'लायनानै जालायोमोन लायलायनानै गोथावथार ओंख्रि नालाय आ आथिखालनि समावबो बे मसिफोर बायदि हथे
अ
एसे आइटेम महरै फाननाय ओंखामजों होबनानै फाननायसै बेयाव जोंहा गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जानानै बिदि बेयो बर'नि मोनसे
खोनादों।
बर'नि ओं
हेल'।
ख्रि होननानै जोंहा मुदाखा जायो बा सिनायनो मोनो गुबुन मानसिफोराबो गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बेफोरनिनो नाफामनि बेलायाव नाफामाबो बबेबा हखर बिल फुख्रिफोरनो लायनानै औ नोंथां जोंहा
गासैसिम
ना हाखौरफोरनिफ्राय लायनानै नोंथ हाखौ नाखौ फोराननानै उवालाव देनानै उवालाव देसिगोन ओमफ्राय बेयाव जोंहा खुमब्रा होसिगोन सोरबाबा थास' थास'खौ सोमहयो बा
दु दालि थास' दु दालि गिदिर
फोरखौ होनानै औवा हासुाव सोनानैखौ नै दास दुधालि थाल देग्लिनानै मोजां देग्लिनानै बेखौ औवा हासुङाव सोनानै जोंहा थालिर बिलाइ फोर गोरा खाथेनानै इसे उनाव होनाय जायो बेनि उनाव नोथां बाथौ महरै बा सोरबा
हेल'। नेट गनाय जायगायाव थालोन नोंथाङा एसे हेल'
बे संनाय
हेल'।
जानाय जायो नाफामनि मोनामनायाबो बेलेगब्ला
मोजां होनांगोन नोंथां।
बुंदो नोंथां।
होमबा आं बुंसै आरोना हेलौ।
औ नोंथाङाबो फंनैसो
आरो नोंथां
बुंदो ओंख्रि फोरनि सोमोन्दै।
ओंख्रि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै बुं औ ए होमबा आं नाखौनो बुंसै खोमा लाफाखौ जेनेबा लाफाखौ जोङो लाफायाथ' मोनसे बर'नि न' लाफा खोनादों लाफा मैद्रु खोनादों।
ओंख्रि नोंथां औ
लाफा मैद्रु बा जोंनि मोनसे रासायनारि गैयै ओंख्रि आरो बेयो माने मैद्रुआ जों बेयावहाय जेबो मेडिसिन होआ नेचारेल मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओंख्रि होनजायो माने बे बे लाफा मैद्रु होनोबा ओरैनो थाबाय मुला थाबाय लाफा थाबाय बिदिनो मा बैदि मा होनो इखौ लाइ थाबाय।
औ बेसर थाबाय बेसर बेसर मैद्रु।
बेसर थाबाय।
बेफोर गासिबो मोनसे बर' बर'नि मैद्रु ओंख्रि आरोना नोंथां।
औ औ होमबा नोंथाङा
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जासिगोन नामा नोंथां।
औ औ औ जागोन दे जागोन दे।
औ दे।